नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
गाहाम हामलायनायखौ जासि हरगोरनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
आङो नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जों माखासे ओ जिब जुनार फिसिनायनि बागै बा बिनि ओ गियान बेफोरनि बागै आं सावरायलायनो होननासो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा मोसौ एबा मैसोफोरखौ बोरै गियान दङब्ला बोरै फिसियो बेनि बारै फोरमायना होदो नोंथां।
औ जागोन दे आङो गिबियाव मोसौ फिसिनायनि बागै फोरमायलांनोसै नोंथां। गिबियाव जोङो मोसौखौ फिसिनो थाखाय जोंहा मोजां जि मोसौ दोनग्रा न' बेफोरखौ जोङो लुनानै लायोबा मोजां जाग्रोयो मानोना ओ जि मोसौनि थाग्रा खुलि बेयो मोसौ लाबोनायनि सिगां गिबियावनो थाग्रोनांगोन मोसौ गलिया बेनि ओमफ्रायसो नोंथाङा बे मोसौखौ लाबोनानै दोनफैनो हागोन आरो। जोंहा गलिखौ ओरैबायदि लुनांगौ। जाहाथे बै जायगाया गोजौ जायो गोजौ सांग्रां जायो। जेराव मोसौआ हासुयोब्ला बै हासुदैफोरा गुबुन जायगायाव बोहैलांनो हानाय बा गुबुन जायगायाव गलांनो हानाय बायदि बेनिफ्राय नोंथाङा गलिखौ ओरैबायदि लुनांगोन जे गलिया जि नोंनि न' बिनि एसे जान्थायाव जानो नांगोन बा नोंथाङा बेखौ गुबुन जायगायाव हाफोर दङ बा बै जायगायाव बानायहैयोब्ला साबसिन जायो आरो। जाय जायगायाव मानसिफोर थाया मानोना मोसौ थायोब्ला गोबां थाम्फैफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनो आरो जायगायाबो जोबोद मोनामो आरो। बेखायनो जोङो एसे न'नि गोजानाव लुयोब्ला मोजां जायो। बिदिनो नोंथाङा मोसौखौ जि आबाद जि मोसौनि फार्म बेफोरखौ खालामनायाव नोंथाङा मोसौखौ जि नोंथाङा माबायदि मोसौखौ फिगोन नोंथाङा मोसौ जार्सि फियो ना नोंथाङा लकेल मोसौ फिसियो। बायदि बायदि मोसौ दं आरो बेखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि फिनो हागोन नोंथाङा लकेल मोसौखौ फिसियोब्ला साबसिन मुलाम्फा जागोन। मानोना बियो। थाब थाब जे जोलै बेयो जोङो बारायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नाथाय जि मोसौ जारसिफोर बेफोरो गोबाव सम लायो आरो नाथाय बेयो मोसौ जारसिया गायखेर गाइखेरखौ जोंहा गोबाव सम होयो आरो नाथाय जोङो गाइखेरजों एसेबां जों मुलाम्फा जानाय बेखौ नुनो मोना बेखायनो जोङो मोसौ लकेलखौ लायोबा साबसिन जायो। जों बेजों थाबसिन रां रां आरजिनो हानायखौ जों नुहुरो आरो। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ जेब्ला लाबोजेनो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै आबोर लानो नांगोन मोसौ। जि नोंथाङा लाबोदों बे मोसौआ। जि गांसो जादों जायाखै बेफोरखौ नायनो नांगोन। मोसौखौ नोंथाङा सानफ्रामबो दै दौनो नांगोन। बिदिनो नोंथाङा मोसौखौ फिसियोब्ला फिसा मोसौखौ लाबोनो नाङा एसे देरखानाय मोसौखौ लाबोयोब्ला मोजां जोंहा मोनफ्रोमबो जि जिब जुनारनि जि गिबि फालांगि फाराम खालामजेननाय बा आबाद जिब जुनारनि आबाद बैयाव नों नोंथाङा गिबि समाव नोंथाङा जि जोलै लाबोगोन बेयाव नोंथां नोंथाङा एसे देरखानाय जोलैखौ लाबोयोब्ला मोजां जायो। जोंहा बै देरखानायखौ लाबोयोब्ला जोंहा जोलै बारायनायाव गोबाव सम नाङा खम समनि गेजेरावनो जोङो जोलैफोरखौ मोननो हायो आरो। बेखायनो जोङो देरखानाय जोलैखौ लायोब्ला मोजां जायो बिदिनो नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोलैफोरखौ बायनानै लाबोदो बेनिफ्राय नोंथाङा आरामै दोनफैदो आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा जि मोसौ फिसिगोन बे मोसौखौ नोंथाङा हाग्रा खाथिब्ला नोंथाङा हाग्रायाव गुमनो लांनो हागोन। गुमनो लांनो थाखाय नोंथाङा सोलाबा बा गुबुन जि जि लावखारफोर लाखिनो हागोन आरो मोसौ गुमहैग्रा। बेनिफ्राय नोंथाङा मोसौनो दानाबो होनानै दोननो हायो। जि जोंहा दाना बायनानै मोनो बेफोर दानाखौबो जोंङो होनानै दोननो हायो। आरो दङ जोंहा जिगाब जिगाबबो होनानै दोननो हायो आरो दानाजों लोगोसे। बिदिनो जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमै ओ मोसौफोरखौ जोंङो फिनाय ओ आदबफोर दङ आरो। बिदिनो जोंहा ओम मोसौआ जेब्ला बुरजा जायो जोलैया बारायो अब्ला नोंथाङा ओ गाइखेर फाननानैबो रां आरजिनो हागोन आरो जेब्ला मोसौआ ओ फिसा जायो अब्ला नोंथाङा ओ बे मोसौआ दामब्रा जायोब्ला दामब्रा जायोब्ला नोंथांङा जे जोलै बाराय होनाय बेयाव एसे उसुबिदा जायो आरो ओ जे जोलै बाराय होनायाव जोंहा मोसौ दाम्ब्रिया साबसिन जे जोलै बाराय होगोन बेयाव दामब्रियासो बारायहोयो नोंङा होमबा नोंथां। जोंङो मोसौ हालुवा बेखौ जोंङो ओरैनो ओम थाम बोसोर बा ब्रै बोसोरनि गेजेरावनो ओ फानहरनो नांगौ ओमफ्राय ओरैनो जोंङो मासे ओ दामब्रा लाखिनो नांगौ आरो जाहाथे ओम बे दामब्राया जोलै बारायहोनो हायो। बिदिनो जोंङो ओम बि मोसौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो मोसौजों जोंहा मोननै मुलाम फा जायो गाइखेर आरो जि मोसौ बेखौबो फाननानै जोंङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरो जोंहा मोनसे दंबाय जे मोसौनि खि बेखौ जोंङो हासार बानायनानैबो फाननो हायो आरो नोंथां जे मोसौनि खि नोंथाङा मोनसे जायगायाव जमायै दोनथुमदो दोनथुमनायनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै सेवनानै थाङोब्ला हासार जायो अब्ला नोंथाङा बैखौ हासारखौ नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनो हायो आरो। जोंहा मोसौनि हासारा साफाद आबाद बिनि थाखाय साबसिन होननानै जोंङो मिथिनो मोनदों आरो बेखायनो जि साफाद आबाद मावग्राफ्रा ओम साहानि आबाद मावग्राफ्रा जि मोसौ खि बेखौ गोबां नागिरो आरो। जि साफादाव ओ सारनो थाखाय बिदिनो नोंथां नोंथांङाबो जि माखासे ओम जिब जुनार फिसिनाय बेफोरनि बागै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय मोसौखौ माबोरै फियो आंबो नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन आरो। आरो नाखौ बोरै फिसिनाय जायो नोंथां। बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै ना फिसिनानै नोंथाङा बोरै रां आरजिनो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन नोंथां। ओ बिदिब्ला जोंङो सिगाङावनो ना फिसिनो थाखाय जोंहा थागोरनांगोन फुख्रि बे फुख्रिखौ मोजां जायगायाव जायगा नायनानै जोंहा बानायनांगोन आरो। ओ बे फुख्रियाव मा ओ सा साया गोलैनो मोननाय नङा आरो साया गोगलैयोब्ला नाया थै मा होनो बारा देरख' आ आरो नोंथां।
दाथ' बेबायदिनो बेबायदिनोखौ बारा बारा मानाय
मानो होनब्ला मालाबा मालाबा ओ दैमाया उसिफावनानै बाना जायोब्ला नोंथांनि नाफोरा थांजोबनो हागौ आरो नोंथां। आ बेयाव ओरैबायदिबो बानायनांगौ नोंथां माब्लाबा समाव अखाया आ बुङो अखा हानानै जुब - जुब अखा हानानै नोंथांनि फुख्रियाव उसिफावोब्ला जाहाथे मा होनो फ'ख्रिनिफ्राय एसे एसे दै गलांखानाय सिगांनो बाराद्रायाव अखाहाबाबो उसिफाव नों नोंथाङा बेबायदि मोनसे राहा बानायनानैसो फुख्रिखौ बानायनो नांगोन आरो बे नोंथां। बेफोर जाबाय फख्रि बानायनायनि माखासे नोजोर होथावना आरो फख्रिखौ बेसेबां गोथौ जागोन नोंथाङा मा मा ना लागोन बे
आ मा खालामनांगोन फुख्रिखौ जावनांगोन आरो नोंथाङा सिगाङावनो नोंथाङा फ फुख्रिखौ जावोब्ला मोजां साफा गोगो लाखिबाय थानांगोन आरो नोंथां। आरो बेयाव मा जानाय मोननाय नङा आ‌ मा होनो गुबुननिफ्राय फैनानै दै हाबफैनो मोननाय नङा आरो नोंथां। आ बेबायदिनो नोंथाङा मा जानांगोन फुख्रिखौ एसे ओ मा खालामनांगोन आ फुख्रिनि दैखौ नोंथाङा टेस्ट खालामबाय थानांगोन आरो नोंथां। बारा इसेबो जानो मोना बेस्बो जानो मोना नङाब्ला मा जायो नाया थैनानै थाङो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा मा ना फिसिगोन बेखौ नोंथाङा आ सेलेक्ट खालामनानै लादो आ बेबायदिनो नोंथांङा गोबां रोखोमनि ना जायो। जेरै रौ थायो खत्ला थायो। कमल कार थायो ग्रास काब थायो खावै थायो जापानि थायो। नोंथाङा मा नाफिनो नोंथांनि सायाव आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा मोननै रो रोखोमनि आ फिसियो मोजां जाया नोंथां मोनसे जाथोयानो बिलाइ जाग्रा बारा लाइफां हारि आरो मोजाङै मोनसेया जाबाय मोनसे गुन्दै जाग्रा आरो नोंथां बारा बिलाइ जाया। आ बेबायदिनो जोंहा बिलाइ जायोबा थालिर बिलाइ आरि बायदि रोखोमनि बिलाइफोरखौ जाग्रा दङ। बेबायदिनो गुन्दै आरो दाना बेखौ जाग्राखौबो मोननै रोखोमनि ना होयोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां। ओ‌ बेबायदिनो नोंथाङा मा खालामनांगौ ना होयोब्लाथाय नोंथाङा बैसोरखौ मा खालामबाय थानांगौ जेब्लायबो नाय‌ नायबिजिरबाय थानांगौ आरो। माब्ला समाव थैदों नामा थैयाखै नामा बेखौ बेमार जानायफोरखौ खौबो नोजोर होबाय थानांगौ आरो नोंथां। ओ बेमार जानानै जेब्ला नाया थैयो अब्ला बिसिनि ओ गालफाखौ फुवारनानै नायोब्ला बारजाखौ फुवारनानै नायोब्ला बेयाव गोसोम एबा गाराय जानाय नुयो आरो नों थां‌ आ बेबायदिनो नोंथाङा बिसिनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय थाबैनो राहा लानांगोन आरो नोंथां आरो
मा खालामनांगौ अक्सिजेन दैनि अक्सिजेन लेभेलखौ ओ मा खालामबाय थानांगौ ओ नायबिजिरबाय थानांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो दैयाव दैखौ अक्सिजेनजों मिलायहोनो थाखाय नोंथाङा मा खालामना होनांगौ ओ गेजेर- गेजेर बे दैखौनो फिदिंनानै मेसिननि मददजों फिदिंनानै दैखौ बेखौनो नागारफिनबाय थानांगौ नोंथां जाहाथे मोजाङै अक्सिजेन गोनां जायो आरो नोंथां अक्सिजेन गोनां नङाब्ला दैया अक्सिजेननि बिबाङा खमायोब्ला नाफ्रा थैलांजोबो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो नोंथाङा मा खालामबावनांगौ आरो।
आरो।
माखासे ओ माखासेमाथायो ओ दाउ। जाय ना जाग्रा जेरै बुंनो थाङोब्ला हादिदग्ला, दाउब'। बेफोरनिफ्रायबो नाफोरखौ रैखा खालागोन। थानांगौ आरो नोंथां नोंथां। गेजेर गेजेर फैनानै बिसोरखौबो नायगिदिंबाय थानांगौ। बेनि उनाव मोनसे दंबावो जोंहा जिबौ बिसोरबो मालाबा- मालाबा। फैनानै मा नाखौ जानो हमफैयो आरो नोंथां। आरो बेनि उनाव जोंहा दंबावो मोनसे रोखोमनिनो ना जायनो नाखौ जाहैनानै। गावनि जिउखौ दैदेननो बेनो जाबाय मागुरना एबा। आमाहोनो साइलेन्ड मागुरबो होननाय जायो आरो नोंथां बियो ना। बेनि फुख्रियाव फैयोब्ला बेयो। नाफोरखौ जाजोबनानै ना आबादखौनो खहा खालामनानै होनो नागिरो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो बै मागुरफोर दं नामा बे फख्रियाव बेफोरखौबो नोजोर होनांगोन आरो। नोथां मागुर थायोब्ला फुख्रिखौ ओरैनो सिनायखायो दैया मा जायो माव ग्लुंबाय थायो आरो नोंथां मा खालामनांगौ बिदिनो जोंहा। नाखौफोरखौ। जेब्ला जोंहा बोसोरावनो खननै एबा खनथाम बोखांनो हायो आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा दै रानोब्ला जोंहा मोनसे दै सारग्रा मेसिंनिनो। जोंहा जगार खालामनानै लानांगोन आरो नोंथां आ बिदिनो मालाबा मालाबा अखा गैयै समाव मा। ओ माजायो दैया रानज्ल्रानोहमो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला मेसें बोथोर। बै समाव दै रानोब्ला जोंहा दैनि। दै जगायना होनो नि राहा माखासे। लानांगौ जायो नोंथां। आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां आसा खालामो नोंथाङा बुजिबाय।
औ औ जोङो उन समाव सम मोनोबा रायलायफिनसै नोंथां होनबा ने।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
दे नोथां दे।